खोनादों औ खोनादों औ दङ आदा ओरैनो
औ न'आव दंनाा
औ आदा न'आवनो दोङो नोंलाय
आंबो नै बिदिनो रुमाव एसे बारलागासिनो माने गरम ना बोथोराबो बोथोरा गरम
सानजौफुंनि जाखांनाया जाबायना आदा
औ जाबाय
औ
नोंलाय जाबायानो जायाखै
औ आदा आंबो जाखांबाय नै जाखांनानै आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ
औ औ बोथोरा माबायदि अबेथिं
बोथोराथ' आदा दाथ' गरमानो सानदुं हो सान्दुं दुंगासिनो
औ औ
औ आदा नोंसोरनिथिं बोथोरा माबोरै
बिथिंबो नै बेबायदियानो माने गरम आरो
औ
गरम
औ
अखा एसे गोलैनायमोन ओमफ्राय दाथ' गैया नै एसे गरम खालामफिनबाय आरो
औ औ
औ बिदिब्ला जोङो एसे गाननाय जोमनायनि बिसय सावरायनो
औ आदा सावरायजागोन
औ नोंथाङा माबायदि ड्रेसफोरखौ माने खसाबफोरखौ गाननो मोजां मोनो जेरै फरमेल जिन्स बा बिदिनो गुबुन गुबुन
आदा आंथ' दायो गाननाय हिसाबै आङो फरमेलखौ बाहाय मोजां नाङो
औ औ
जेरैबायदि फरमेल सार्टफोरखौ आं गाननानै मोजां नाङो फरमेल सार्टजों लोगोसे आदा आङो चेक सार्टसबो माने गाननानै मोजां नाङो आरो आरो बेबायदि बिदिनो लंपेन्टाव जिन्सखौबो आं गानो बा फरमेल लंपेन्टबो गानो बेजों लोगोसे ट्रेक लंपेन्टफोरखौबो गानो आरो आं आदा
औ औ
दा माने बियो गोसो बायदि माने गानो आरो बेबायदिनो गासैखौबो माने बिदिनो सोलाय सोलाय गानबाय थानाय जायो आरो आङो औ बेबायदिनो ट्रेक लंपेन्टखौ मायावबा ओरैनो थाबायनो थांनायफोराव आं गानो बा बिदिनो ओरैनो न'आव थानाय समाव बा बेबायदिनो ओरैनो बिबायदिनो थाबायनो थांनाय फोरबोआवबो बिबायदि गाननाय जायो आरो आदा ट्रेक बेजों लोगोसे आरो फरमेल आरो जिन्सखौथ' बेबायदिनो फरमेलखौ माबा मोनसे इनष्टिटिउटफोराव‌ थांनाय बा स्कूल थांनाय बा‌‌ कलेज‌ थांनाय फोराव बिबायदि गाननाय जायो आरो आदा आरो बेबायदिनो माबा मोनसे मिटिंफोराव थांनाय जाबा बेबायदिनो फरमेल लंपेन्ट बा फरमेल बेबायदि सार्टफोर गाननाय जायो आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो इन्जयमेन्टनि थाखाय मायबाफोर बेरायनो थांबा बेबायदिनो चेक सार्ट ओमफ्राय बेबायदिनो जिन्सफोर गाननाय जायो आरो आदा
औ औ।
औ बिदिनो आंथ' पार्सनेलि मोनथामखौ मोजां नाङो। चेक चार्टखौ गानना मोजां नाङो बेबायदिनो। ओ फरमेलखौबो गानना मोजां नाङो आरो लंपेन्टावबो बेबायदिनो। फरमेल फरमेल। जों लोगोसे जिन्स बा बेबायदि ट्रेक लंपेन्टफोरखौ गानना मोजां नाङो आरो आदा।
औ मोजां।
औ आदायालाय बेबि माबायदि। गस्ला बा बे माबाबायदि लंपेन्टफोरखौ गाननानै मोजां नाङो।
आंबो। बिदिनो माने। बिदि फरमेल ड्रेसफोरखौ गाननाय जायो आरो बिदिनो अकेसन लानानै माने। आरो लोगोसे बिथिं माने जिन्सखौबो गाननाय जायो। बहाबा माने एसे गोजान जायगाफोराव माने दावबायबोला एसे। गाननांगौ जायो आरो बाइकफोर। सालायबोला माने जिन्सफोरखौ गानो आरो। एसे माने माबा जानायनि सेफटि जानायनि। ओ लोगोसे बिदिनो माने गस्लाफोरनि केेटरावथ' जेनेबोला बिदिनो टि सार्टफोरखौ गानो दायोथ' गरम बोथोर नालाय
औ औ
सार्टफोरखौनो माने बांसिन गाननाय जायो आरो बिदिनो सार्ट बेबायदि कथ कटननि मानेफोरखौ गाननाय जायो।
औ
आरो लोगोसे बिदिनो। जोंनि माने जि ट्रेडिसनेल जेनेबोला बर'नि। गामसा बेफोरखौ न'फोराव थानायाव माने गाननाय जायो आरो। माने बारा एसेबां माने हाफ पेन्टफोरखौ गाननाय जाया आरो आं रुम‌। फोराव थाबोला।
औ आदा
बे लंपेन्ट बेफोरबायदि गाननाय जाया ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाल' आरो रुमाव थाबाथ' बांसिनानो गामसा आरो माने कमफर्टटेबोल नाङो आरो आं माने
औ नंगौ।
गामसा गाननो आरो जितु जोंनिनो हारिनि जोंनो गाननांगोन नङाब्ला जोङो माने बेफोरखौ खोमाना लानांगोन जु जुदि जों दानो गाननाय हुदा खालामाब्ला जेनेबोला
औ
गोबाङानो माने बिदि गामसा गाननो रोङैबां आं नुदों दा बिसो बिसोरो माने बिदिनो गुबुन-गुबुन बिदि गानदावनानै माने बिथांमोना गाननो सुखुला।
औ
बिदि आरो गानबाबो सोरबाया माने बेफोरबायदि टावेलफोर बेफोरखौ गानो गामसाफोर खौ माने गाननायखौ नुबांङा आरो ओमफ्राय नों गाननो ना गाना।
औ नंगौ आदा आंबो गानो। आंबो ओरैनो थाबा गामसा गानो गामसा गाननानै आंबो मोजां नाङो आरो गाननायनि खे- फाव आङो गाननायखौबो रोंगो रोंनायजों लोगोसे आंबो माने बेबायदिनो फ्रि टाइम बा न'आव थाबा आंबो बांस दिनै गामसाखौनो गाननानै- थायो मानो होनना बुंङोबा गाननानैबो कम्फर्टे टेबोल मोनो कम्फर्टे टेबोलजों लोगोसे जोंनि हारिनिनो जि गाननाय मोनसे ड्रेस नङा होमबा! कालसारेल ड्रेस नालाय- बेखायनो आंबो गानो! आरो नंगौ आदा नोंथांनि बुंनाय खोथाया थिगानो बा सैथो जे दानि बेबायदिनो जुगाव दिनै गोबां बेबायदिनो दिनै बर' बरल बर' जोंनि जि सुबुंफोरा बा बर' जि फैबाय थानाय जि गोदान जेनेरेसनफोरा नंगौयैनो गामसा गाननायफोर र रोङा! बा रोंबाबो माबायदि गानमा गानमारनांगौ बा गामसा गाननायनि ओ प्रसेसा मा बेखौ माने बिथांमोना माने रोंनो नागिरा आरो! आदानि बुंनाय बाथ्राया नंगौ आरो दिनै बेबायदि जालांबाय थायोबाथ' मोनसे समाव दिनै जोंनि गोदान जि फैबाय थानाय जि इयुननि जोलै बिसोरथ' गामसा गाननायखौनो रोंलांनाय नङा आरो। जुदि जोङो जोङो जेरैबायदि जो दा नुगासिनो नङा होमबा आदा गोबां मानसिफोरानो गाननो रोङा! बा गाननो थाखाय गोसो खालाम- मा बेखौ माने जोङो माबा मोनसे बेबायदिनो बिनि सायाव माबा मोनसे स्टेप लानो हायो नामा जों नायनांसिगोन नङा होमबा आदा
औ औ।
औ।
माने दायो ओरै नो माने गामिफोरावथ' बांसिनानो दायो जि बिदि एसे बैसो जानायफोराथ' गामसाफोरखौनो गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ माखासे बे दानि सेंग्राफ्रासो माने गाननो नागिरा आरो।
नंगौ आदा।
औ बिदि दा जोंनि एसे बैसो जानाय बिथांमोनाथ' जेनेबा बोराय लांगोन बा बिदिनो बैसो जालांगोन दा बिसोरो जुदि गैया जालांबाला आ उननि फिरिया माने बोरैहाय बेखौ माने लाखिगोन बेखौ माने बुंनो हाला आरो उम।
नंगौ। औ दा आदा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों बुंनो थाङोबा दिनै गोदोनि जोंनि बर' आइजो फोरा दिनै गामसा दायोमोन बा दख'ना दायोमोन। दख'ना बिबायदिनो दिनै अग्रां दख'नायानो जा बा लांगा दखनायानो जा बेजों लोगो से थेल ओ मोदोमाव लानाय जि बेफोरखौ दिनै दानानै बिथांमोना बेबायदिनो बे दानायनि जि कालसार बेखौसो बिथांमोनहा फोथांना लाखिगासिनोमोन ना आदा। नाथाय दाथ' दिनै जों नुनो मोनो गो गोबां बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जि दानायफ्रा माने खम जालांबाय। जोङो दा गामि ओनसोलफोराव गोबां बेबायदिनो खम जालांबाय आरो दानाय लुनायफोरखौ नुनाया। दिनै जोङो सि आथिखालाव बेबायदिनो दानाय लुनायखौ माने आं सानो आरो जुदि बिदिनो खम जालांबाय थाबाथाय दिनै इयुनाव जोंनि गेजेराव बे दानाय लुनायाबो जोबस्रांलांगोन नामा होननानै दा आदाया बिनि सायाव मा होनगोन?
नोंगौ दा दाथ' माने गोबां बिदिनो मेसिनफोरा ओंखारबाय दा बेफोरनो माने बेखौ‌ लाजोबगासिनो।
औ।
माने समनि बेलायावबो जेनेबा मेचिनजों थाब जायो। खिन्थु माने बिदि आखाइजों दानाय बेफोरबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय बेफोर माने मोजां जायोनो आरो आंबो एसेबां मोजां मिथिया माने साबसिन जायोनो आरो आखाइजों दानाय बेफोरो। आरो जोरोबोनो माने लास्टिं जायो जाय मिसि नों दानायफोरा माने एसे माबा जायो आरो माने बिसोरो खालि बे बिजिनेसनि थाखायल'ना एसेबां जोरनांगौ बेफोरखौ माने बिसोरो माने एसेबां ताल खालामा। बिजिनेसनि पारपसावल' बिसोरो बिदि खालाम नाय जायो आरो नाथाय जोंनाथ' बे बर' आइजोफ्रा जेनेबोला बिदि मोजां बियुर माने खामानिखौ मावो आरो
औ
ओ लोगोसे जेनेबाला जोंनि दानि जि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ सोलोंना लानांगौ आरो दानाय लुनायफोरखौ नङाब्ला बियो सानसे गोमागोन खालि मेचिनावल' बेबायदि दानाय जायोबोला जेनेबोला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा रोंनाय नङा जायफोरा माने बेयाव दानाय लुनायाव बिदि इन्टारेस्ट गैयाब्लाबो माने दा इसे बेफोरनि गियानखौ लानांगौ आरो इसे सोलोंथाय ला लानांगौ मिथिना लानाया मोजां आं बेखौ सानो आरो उम जाहाथे जेन जों उनाव फोरोंनो हायो
औ नंगौ नो
बिदि आरो
आदा नोंसोरनि खाथि खालानि ओनसोलाव बेबायदिनो जि दानायनि जि ओ मा होनो इखो सुबुं अनजिमाया बेसेसो खमायगोन ना खमायालासिनो सिगांनि बायदियानो दङ?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' माय गामिफोराव बिदिनो गोबां दायो खमायबाय माने माखासे थारमाने बिदिनो
औ।
जि दानाया खस्थ' नालाय माने बिथिं रांफोरखौबो एसे एथबां माने मोना मोनसे जि दानो थाखायनो माने गोबाव नाङो सयदिन सातदिन नांगौ जायो दा बा माने एसे दायो माने राङा एसे बारा मोनो
औ।
अब्लानानै मिलाय जोबा आरो दा बिनिखाय मानसिफोरा खायफा बिदि बानानै मानसिफोरा मावनो बायो आरो खायफाबा बिदिनो दायो
औ।
दागासिनो दङ बिथांमोनहा जायफोरा माने ओ बिदि गोसो दङ बिथांमोना माने बे जोंनि हारिनि जि बेफोरखौ दानाय लुनाय बेफोरखौ लाखिगासिनो आरो नाथाय गोबां माने खमायबाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दाना खामानि मावसो दा माने जेराव फैसा बुरजा मोनो बेफोरखौसो नायो नालाय मानसिफोरा आरो समनि खोथाबो थायो।
औ
समखौ नायो। बेबायदि आरो
औ औ
आरो नोंसोरनिथिं माबायदि?
जोंनिथिंबो आदा बेबायदि थासारिया बेबायदिनो जाना दङ गोदो गथ' गोबां मानसिफ्रानो दायोमोन गोबां आइजोफोरा बेबायदिनो जि दायोमोन। गामसा दायोमोन बेबायदिनो दानायनि जि मा होनोखौ अनजिमा दिनै जोंनि ओनसोलाव दायो गोबां खम जालांबाय गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो जि दानाया नोंगौ खस्थ' होननानै बा गोबां सम थाङो आरो गांसे गामसा बा गांसे जि जानायावनो बेबायदिनो सानबा सय दिन गाहाम थाङो बेनिखायनो माने दानि जि आथिखालनि जि दाग्राफोरा माने खमायलांबाय होननानै आंबो सानो आरो नंगौयै आंबो गावनि नजोंनो नुदों गोबां मानसिया बेबायदिनो जि दानायखौ बिथांमोना गारबाय नाथाय आं सानो जे जोंनि दानि इयुन जोलैया बे जि दानायखौ जाहे जाहाथे सोलोङो मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेखौ जों सोलोंबासो जोंनि हारिया थांना थागोन नङा होमबा आदा। जोंनि हारिनि जि हारिमु बा जोंनि हारिनि जि कालसार ड्रेसथ' जेरैबायदि जोंनि हारिनि मोनसे कालसार नङा आदा?
ओम
बे गैयाबाथ' जोंहा हारिनि सिनायथि थानाय नङा बेखायनो आंबो सानो जे दिनै जिखौ दिनै जों इयुन जोलैया जाहाथे जि दानायखौ जाहाथे बिदि फोथांना लाखिनाय बायदि जाहाथे जोंनि ओ जाहा फैबाय थानाय जि यउथ बे इयउथफोराबो आं सानो जों बयबो दिनै बे जि दानायखौ सोलोंना लानांगौ एफानयबाबो। जाहाथे बे फैबाय थानाय जेनेरेसनावबो जा